खोनादों उम खोनाबाय दे
मा ओमफ्राय
हो नै लामायाव बेरायला बायदों एसे
मोजां खोनायाखैलै
थांखै नामा होन्दों आं
खोनायाखै आङो।
दखानफ्राव थाङाखै नामा होनदां। जाबाय।
बारबारसो होनजोब्बाय खोनायासै नो माथो।
दुखानाव थाङाखैमोन नामा होनदों लां खोनाबाय दा।
दखान दखानाव थांनो।
जाबाय। थांदोंमोन नामा होनदां ना थाङाखै।
ओंखायथ' मा लायया होनदां।
बेदर लायदों। बेदर जानो। बेदर लायदों बयलार।
आलासि फैदों नामा होनदां।
ओमहो आलासि फैयाखै। न'आव जानो लुबैनानै न'आव जानोसो लायदों।
ओ ओमफाय सोर लोमजादों होनदों माथो।
बिमासो एसे। बिमा। मुलि लाय एसे मुलि लाबोफाबाय।
ओरैनो दं बेखार।
मा?
मिथिया आङो खबर लायाखै।
गायनां सिगौमोनलै।
खबर लादो माला फोसाबो
ऐ न' खाथिनाबो हाग्रा गुरजोबबाय ना?
उम।
उम फाननो मोनो खोमा एसे बुरजायानो
खाबायमोन खानाया दहाय खादां दा बारसो जानो ओरैनो दं लामायाव
उम।
माबायाव थांजागौलै जोंहा सरलपारायाव बेरायहैजागौमोन
आहा फैसा गैयालै
आबौ थांनो होनदोंमोनलै ब्ला ज' थांसै गारिजों
फैसा गैया आंना मा खालामनो दामानि जारला जाना दंथारो
ओरैनो सान्दुं गोसाखौ नायना थांसैब्रा दुगैनो आराम फैसा गैयाबाबो बेरायहैगोन
फाग्लानो गारि बारायानो गैयाबा आंनाव
गारि दंना लोगोफोरनाव दंंना
लोगोफ्रा होथ'वा माथो
आं खोन्था हरखादों फैसा नांलायानो ज' थांगोन
फाग्ला फै सा नाङा जायो नामा
ओरैनो बेरायनानै ल फैनायालाय मा फैसा नांगौ
र' उनाव नायजागोन बे
नायलाबायसैब्रा मोख्रा फिसाफोर नुदलाबायोखोमा लामा लामानो
ओमफाय बे लामाया ससेया दाबो जाजोबाखैना ओंखायनो बायो आङो
माथो जाबाय होन्दोंथ' माथो गोलाव माथो
स-स-ससेया जायाखै हरैजाय
माथो ओरै थमब्ले जाबाय होनलाय माथो सरलपारा थांग्राया लामाया
थमलेट जाद्रायाखैलै एसे दंबावो
ओम।
बाबुवा माथो
मा?
बाबु फोयोनो माथो?
लामायाव डिस्टार्ब थारलै मोनाबा फैजाया
औ। मोना मोनाबा फैयोदोंना माथो सानावबो ओंख सानावबो ओंखारलाबायो मोनथारो मबाइलथ
साननिखौ गिनाङालै नुहुरखायोना मोनानिखौसो गिनांगौ
माबासिमल'सो फासथासिमल'सो अर्दारानोदां फासथा सिम ओंखारबांगौ नङामोन गोबाव थानोमोनानो
मा
गोबाव थानो मोनानो लै टाइम गैया जाबाय
उम
माला फैनो ओमफ्राय प्रेकटिसा ओमफ्राय माला फैनो मोसानाय प्रेटिसा
बेथ' जुलाइआवसो जागोन नो
होमबालाय खैटानिफ्राय जागोननो
मा
बेलायनिफ्राय खैटानि जागोन गिरदों
आं खबर लायाखै बेखौ जाय जायखि जुलाइआव जागोन
मानसिफ्राथ गोगोम होखागोन दां ना
मोनथिया
ओरैनो सानबेसेनो होदों
मा
सानबेसे लानो नागिरदों ओरैनो
खोनाखै आङो
सानबोसे लानो नागिरदों होनदां ओरैनो
जिबा दिनसो लागोन खोमा मिथिया
मा एथ' गाबदों
आं दै जिङाव दंलै दुब्लिबारियाव
मा एम्फौ होनो बेखौ
एम्बु थेरेद
मा ओंख्रि संखो नोंसारलाय न'वाव ना
दालि जहल बयलार भाजा
जाखांबाय दानो जाथ'आनो
जायो नामा फाग्ला दाबो सङाखैनो दांहाङाखैनो
उम जोंनाथ मा ओंख्रि जागोन थाय दिनै गैया
हालिजो उलार। दालिजों बाथ' जेबो गैखाया ना।
उम।
दालि जल
हो बिफा रायहरदों ना नोंसिना।
मोसौ माबानो नागिरदोंलै औ मानसि गैयाना।
न'वाव थांनो नङाबा दा रायजागोन। है जेबो नङा।
ए।
थांदो-थांदो।
अन।
दा बुजाला बायबा। खोनालालै।
मिनिटसिम रायलायगोन खो-खोनाबाय।
हा
द मिनिटसोबानो जायोलै खोनायाखै।
खोनायाखै आङो।
लै गथ'फोरा माबा बायदिसिना लांला बायनो फैबाय थायो।
खोनानो नागिरला आङो।
ए हे।
होद नोंना खो-नोंना खोनाला
हेबालाय गाबोनफोर रायलायफिनसैना।
उम खोनालानो नोंना औ-औ।